हेलौ औ नोंथां औ खोनादों नों
आं नोंथांजों मोनसे औ खोनागासिनो दं आं नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांनाव फन खालामजोबमोन
औ मोजां मोजां नोंथां हायोबा नोंथाङा जेबो खानायफ्राव उसुबिदा जायाखै
औ दा आखाइ जायाखै दा आयदानि आयदायानो जाहैबाय खोनाबाय नोंथां आयदायानो जाहैबाय आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि ओ माखासे ओ मा होनो
औ
ओंख्रिफोरनि सायाव आरो ना दा गिबियावनो आं एसे जागायोनसै खोनाबाय नोंथां औ औ दा बर'नि ओंख्रि होनोब्लाथाय' जोंनि बर'निआवहाय गोबां रोखोमनि ओंख्रि दं होनबा थां जेरै अनला दाउ नारजि अमा ओमफ्राय सबाय साम' बेनिफ्राय खेरादाफ बिदिनो लाफा सायख' थाराय आरो बिनिफ्राय दिं खुखया मैगं बेबायदिनो अनेक रोखोमनि माने मैगंफोर दं आरो ना माखासेया न'नि मैगं माखासेया हाग्रानि मुंदुङा दं दा गिबियावनो आङो बुंनो सानग्रदोंदि माबाखौ सबायजों साम'जों सामजोंखौ माबब्रै स सङो आरो ना ओमफ्राय गिबियावनो सबायजों सावजों बेखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला ओ आ गिबियाव जोंहा सबायखौहाय उननानै लाग्रोनांगौ नङा होमबा नोंथाङा दालि बायदि सोरबा सोरबा वाल्डआव देनानै गुरुहैयो बिनिफ्राय सोरबा सोरबा गोबसि
औ नोंथां
अननानै गुरुबफैयो आरो ना बिनि उनाव जोंहा साम' साम'खौ जों दैमाबा दैसाफोरनिफ्राय खननाय लुनानै बिदिनो आ सानब्रै सानबासो दैयाव सोमनानै दोनो होनानैहाय बेखौहाय माने जेबु सब संख्रि ए बेखौ आ माबायावहाय बेनिफ्रायहाय ओ साम'नि साम'नि खिथुखौबो एसे दानस'नानै गारनांगौ आरो ना ओमफ्राय साम'नि बै माखासे मोखांफोर थायो दा बेफोरखौ साथासे जों खनानै गाबग्रोनांगोन बेनि उनाव जों सा फाखनायनि उनाव जेराव ओ सबायखौ बिदिनो दोफ्राव बा सारायाव बा कुकारफ्रावहाय रुनानै लाग्रोनांगौ आरोना गुरि खालामनाय बिनिफ्रायाय रुखांनायनि उनाव ओ संख्रि बान्लु सामब्राम सामब्राम गुपुर मस्ला मस्लिफोरखौहाय रेडि खालामनानै लाग्रोनांगौ आरो बेनि उनावहाय
नंगौ नोंथां
सारायखौहाय अराव गुदुं खालामनानै जानहरबाय आरोना गुदुं जानायनि उनाव थाव होबाय बिनि उनावहाय ओ साम'खौहाय एसे एवनानै लाग्रोनांगौ आरोना थाव एसे होननानै सानबाय संख्रि बानलु सामब्राम थामब्रामजों खेबसेनो ज' आरामै एव खननानै लानानै बेनिफ्राय सबायाथ' रुखानानै लाखाबाय नङा होमबा रुनानै लानानै ओ माबायावहाय सारायावहाय होसनहरो आरो ना बेनिफ्राय एरबाय थाबाय बिदिनो आरो खारै एसे हरनानै मस्ला मस्लि हरनानै मोजाङै संख्रि नायनानै बिदिनो नैजिबा मिनिट बा थामजि मिनिटसोनि गेजेरावहाय माने खाङो आरोना बिदिनो फोमोननानै जायो आरो बिनिफ्राय जोंनियावहाय ओरै जों ओ माबो मोनबावौ नङा होमबा खेरा दाफिनिफोरखौहाय खेरा दाफिनि दाउखौहाय जेरै माने जेब्लानाखि सोरबा सुबुङाहाय लोमजानानै ओ देहाया ख्रुब ख्रुब एसे दुरबल मोनदोंबा बे सुबुंनोहाय माने खेरा दाफिजों दाउ सिथारनानै संनानै जाहोयोब्ला माने देहायाहाय थाग्रा मोनो जाहैबाय माने मुलि नालाय बे एसे मुलि बुस्थु मैगं बेनिफ्राय ओ जोंहा ओरै दंबावोमोन मुलियानो जेरै मानि मुनि मानि मुनिखौबो ओंख्रि जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
दा जोङो मानिमुनिखौहाय फुं समफोरावहाय बिबदिनो ओ उदै खालियावहाय बिलाइफोरखौ गोथाङै खानानै जायोब्ला जानानै दैखौ गो लोङोब्ला माने उदैनि माखासे मैलाफोरा साफा जायो आरोना मालाय निउजों आरो देहायाबो थाग्रायैनो थायो आरो ना बेफोर आरो बेबायदिनो अनेक रोखोम नि जोंहा ओ मानलाग्रा मैगंफोरबो मोनो जेरै लाव बेनिफ्राय खुमब्रा जोगोनाथ बेनिफ्राय ओ थाइबें थाइबें बायदि रोखोमनि मैगं दं आरोना जोंनि जोंनिवहाय बेदिनो गोजां बोथोराव आलादा दैज्लां बोथोराव आलादा दिनो माने बोथोर नायै बोथोर मैगंफोरखौहाय फोनानै मोननाय जायो आरो ना
नंगौ नोंथां।
आरो बेबायदिनो जेरै ओ जोंनाव बर'आव माने अनला अनला ओंख्रिफोरा जोब थिग मोनलायनाय नङा होमबा नोंथाङा ओ नारजि ओंख्रि फुरा जि आइ टेग मोननानै जोंनि बर'आवहाय मुंदांखा माने बयबो थियो दा अन अनला ओंख्रिखौ नारजि ओंख्रिफोरखौ गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जानो हमबाय आरो मिसिबाय लासै लासैनो माने गोथावबो नालाय माबायो हायो ओंख्रि हायो बेनिखायनो जायो आरोना बयबो दा दा नोंथांमोननि ओनसोलफोराव मा मा ओंख्रि जायो आरो माबोरै माबोरै संनानै जायो बेफोरनि सायावहाय आं एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
थारैनो नोंथां नोंथांनि जिहेथु आयदा जिहेथु टपिकनि औ दे बे मोनसे गोनां आयदा।
आ आ
बे आयदानि गेजेरजों जों मोनथियैखौ मोनथिनो मोनगोन एबा मोनथिनो मोनदों। बे आयदायानो जाहैबाय जोङो दिनै ओ बर'फोरनि माखासे ओंख्रिफोर जाग्रा नङा होमबा? बबे बबे थारैनो बुंनो थाङोब्ला बर'आ गोदो गोदायनिफ्रायनो दोहायेनाव थानानै संसार जाबोग्रा मानसि। संसार जाबोग्रा हारि मोजाङै गोग्गो गोग्गोम समाज दानानै सान्थियै थुखुयै ओ जेबो गेना गोरोन्थि गैय जासे संसार जाबोग्रा मोनसे समायना गोजोनै दिनो बर'फ्रा जानाय लोंनायनि बेलायाव खोब निस्थारै एबा मोजाङै
औ।
अनला बायदि बायदि मैगं थाइगं। थिग बेफोरनि अनगायैबो जोङो मिथिंगायाव गोदायनिफ्रायनो दा बेखौ मुलि हिसाबैबो दाबनो रोंदों बर'फ्रा ओ बर'फोरनि समाजाव डक्टरनि खम बे ओ खम दं होननानै बुंब्ला गोरोन्थि जागोन मानो होनबा बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगायाव मोननाय बायदिसिना जेरै नोंथां बुंदों माना मु
औ।
बेफायदि ओंख्रिफोरखौ एबा मैगंफोरखौ बर'फ्रा संनानै जाबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो जायनि जाउनाव जोङो खम बेमार जानाय खम लोमजानाय साजानाय बेफोरखौ जों नुबोदों। नाथाय आथिखालाव बांसिन सुबुङानो नट अनलि बड' ओ बांसिन सुबुङानो ओ नोगोरारि नै सहर मोखाङाव सफैबाय सहर मोखां टाउन सहर खाथियाव। फैनानै थाबाय जायनि जाहोनाव बिथांमोना। हाग्रानि मैगंफोरखौ मोननो थाङा एबा हाजोआव मोननाय मैगंफोरखौ मोननो थाङा। नाथाय बिनि उल्थायै जायफ्रा हाजो हायेनाव थायो बिथांमोना। दासिम हालागै। गोदो गोदायनिफ्राय जाबायदि मैगं थाइगं जाबोदों बेफोरखौनो दासिम जानानै दङ। जायनि थाखाय बिथांमोननि देहा सोलेराव एसेबां जोङो प्रटिनफोरनि खम नुवा एसेबां जोङो बेमार आजारखौ जानाय नुवा। जायनि थाखाय जानाय लोंनायाव बिथांमोना गोगो मोनसे बारहावा मोनो अक्सिजेन मोनसे मोजां मोनो से मिथिंगायारि समायना थासारिजों बिथांमोना गोग्गो देहानि सायाव सोनारनानै संसार जाबोदों एबा थांनानै दासिमबो दङ'। थिग बिदिनो दिनै सावरायनांगौ आयदा हिसाबै बर'फ्रा गोबां मैगं थायगं बिदिनो हाग्रा नागिरना जेरै जेरै नोंथां दिंखिया मैगं दिंखियाखौ जोङो आलुजों एबा दिंखियाखौ हारसिङै जों भाजिबो एवनानै जायो आरो जेरै सिब्रु सिब्रुआ दैब्रु ओ दैब' हायाव थायो एसे हाब्रुफोर गोनां हायाव थायो। थिब्रुखौ जोङो आलुजोंबो जानो हायो एबा गुबुन मैगंजों गलायनाबो जोङो बेखौ भाजि लाब्राफोर भाजिफोर एबा लाब्राफोराव होनानै संनानै जायो। बिदिनो नोंथाङा बुंदों खेरादाफिनि माना मुनि। बिदिनो लाफा सायख' बिदिनो गोबां हाजोआव मोननाय एबा हाग्राफोराव मोननाय गोबां मैगं थाइगं दङ जेरै थास' गोसोम। थास' बिलाइ थास' बिथ्रि थास' आथिं। बिफोर आरो थास' बेदर हाग्रानि थास' बेदर जायखौ बुङनो गुबुन जायगायाव खारि। गारि फकरा होननानै बुङो नाथाय जोङो बेखौ ओइ थास'। थास' बेदरजों हाग्रानि थास' बेदरजों बेखौ अनला बायदि खालामना जायोना जोंना बै साबसिन आरो जेरावबो ओंख्रिमोन जेरै थास थास' गोसोमनि जाबा जोंना आइरननि खामानि जायो जेरावनाखि जोङो थाइगिर। फोरबो जायो थाइगिरफोरजों थिग बिदिनो नोंथां गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंखौ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मेडिसिन हिसाबाव बाहायबोदों एबा मेडिसिन हिसाबाव ओ संनानै जाबोदों जायनि थाखाय बेमार आजारफ्राबो खम जायोमोन गोदोनि समाव।
औ।
दा नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो फोरमायोबा फोरमायबावनो हासिगोन।
दा नोंथां जोंना समाबो जि मिनिटानो जाबाय नोंथां। फोरमायनोथ' औ बाथ्राफोराथ' गोबां दं नाथाय जोंहा समनि आंखाल नङा होमबा नोंथां। दा औ औ दा नोंथांजों माने बर'नि माखासे ओंख्रि फोरनि सोमोन्दै सावरायनानै माने जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो ना।
नंगौ बिदिब्ला जों लाखिथ'लायनोसै।
औ नोंथां।